नोंथां। हेल नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ खोनादोंना?
औ औ नोंथां खोनादों।
औ।
औ।
औ नोंथांनियाव ओ आं मोन्नै। मोनसे बाथ्रा मोनथिनो लुुबैदोंमोन ओ जानाय थावनि सायाव जानायाव खौ जों माबायदिनिफ्राय मानिफ्राय मा मानिफ्राय मोननो हायो बेबोथ' नों थांनो मोनथिनो लुगैदोंमोन नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना?
औ औ नोंथांखौ फोरमायगोन एसे
औ।
औ नोंथां जोङो थाव औ थावनि सायाव जोङो ओ फोरमायथिनाय हाबाफारि लाबोदों जेब्ला बे थावनि सायावसो सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायना होनोसै नोंथां खोनादों ना आंनि बुंनायखौ
औ नोंथां खोनादों
औ औ औ औ थावखौ थाव बुङोब्ला जोंहा गिबियावनो जोङो जानायावनि बागै बुंनोसै सानदों आङो जनाय थावा जोंनि जेनेबा जोंनि जोङो सुबुं माहारि या माने बेखौ गावनो बाव जोङो गोबां मेसिनारि लासिनो जों गावनि न'से आरो गावनि दुब्लि फोथारफोराव बे थावनि आबादखौ जों मावनाय नुनो मोनो सरासनस्रायै
बेफोरबायदि थावआव थावबो जोङो गुबैयै बुंनो थाङोब्ला बेसर बेसर फोनायखौ जोङो गोबां नुयो जेराव बेसर फोनायनि गावनि बे थाव जानाय थावखौ दिहुननानै लायो सुबुङानो औ बे थाव बे थावा जोंनि थाखाय बे नखाव बानायनाय थावबा जेनेबा हाथाय बाजाराव बायदिसिना फाननाय थाव बे थावा जोद फाराग जायो बेयाव जोङो गोबां फाराग नुनो मोनो जेराव जों न'आव बानायनाय थावनिफ्राय जोङो जुदि गावनो न' खराव जुदि बानायनाय थावखौ जायो गायोब्ला बेयाव जोङो देहा सोलेरयाव जेबो फोरबाय बेरे जेबो बेमार आजार जायो बाददि जोंङो बेफोर ननि थावखौ बाहायोब्ला जोंहा मोजांसिन मुलाम्फा जानायखौ नुो नुनाय जेराव जों हाथाय बाजानिफ्राय लाबोनाय थावआव गोबां बायसिना ओ बेफोराव दाबेर देरनाय बा बायसिना मिक्स खालामनानै फाननायखौ जों नुनो मोनसै‌ आरो गुबै थाव बेखौ बुंनो हाखाया जों बेवहाय गुबै थावनि बांसिनानो बेवहाय गुबुन बायदिसिना दाजाब देरनानै बे थावखौ बानायो जेराव जों बेफोरखौ जावोब्ला ओ जोंनि देहा सोलेराव बा जोंङो गो ओ मोदोम बायदिसिना दों
सिंङारि सिंङारि बिथिङाव अंगफोराव खहा जानायखो जों नुनो जागोन जेराव जोंङो बानायनाय गावनि ननि थावजों बेफोरखौ रुजु जाया माने गावनि नखराव बानायनाय बेर थावा ओरैबायदि मोनसे पियर गोथार आरो जेराव जों ओ डायरेक्ट बे थावखौ मिसिंआव सोनानै बेनिफाय जोंङो गुबै थावखौ मोननो हायो। जेराव जोंङो बेफोरखौ बेफोर बानायनाय नख खरनि थावजों जोंङो बायदिसिना एवनाय खाव बायदिसिना दालि मेगं संनाय बायदिसिना बेदर एवनायफोराव जों बे थावखौ होयोब्ला गोबां जोंहा ओ जानायावबो ओ थावनायखौ जों गोबांसिन मोनो जेराव किन्तु जोंहा देहायाबो जेबो खैफोद जेबो जोंहा ओ आघात जाया बे जेफोर जेफोरबादि बेरामा जाथे जों बे खौ बारगनो हानायखौ जों नुनो मोनो लोगोसेनो बेफोरबायदि थाव खौ जोङो दानि जुगाव सुबुं माहारिया दा समाव गोबां बिख ओ गोबां माने कम्पानि बायदिसिना दारिमिन फोरावबो जों बेफोरदि थावखौ दिहुननाय खौ नुनो मोनो जेराव बायदि बायदि रोखोमनि मुंजों बेफोरदि थाव खौ जों फाननायखौ नुनो मोनो जेरै बेफोराव थायो जोंना एसे ओ बेसेनखौ लानानैबो फाननायखौ नुनो मोनो जेराव खम बेसेननि थावा एसे माने ओ थावनाया एसे खम जायो जेरैबायदिनो एसे सानि बेसेननो औ। गोबां बेसेननि बायनाय बा फाननाय दिहुननायखौ जों नुनो मोनो जेराव दाम एसे ओ गोबां बेसेन होनानै जाय जानो हायोब्ला जोंहा मोजां थावनिनो बेफोरबायदि थावखौबो जों बाहायनाय हायो जेराव ओंखाम संनाय खावनायाव थाव जोबोद गोनांथिथार जोंनि थाखाय। थावजोंनो जोङो गासिब
औ
ओ दालि बेदर ना बायदिसिना भाजा आलु एवनाय बायदिसिना बिथिंजों ओरैबायदि गोनांथिथार दानि मुगायाव माने थावा जोंखौ थावा मोनसे ओ बाहायथि जानानै फैदो जेराव जों सानफ्रोमबोनि जिउ न'खर संसार सालायनायाव बेफ जोंङो जोबोद गोनांथि जाबोथानायखौ नुदों जेराव जों ओ थावनि खारैखौबो जों जायो नाथाय खारैखौ इसे जोंनि गेजेराव खम जानायखौ नुनो मोनो जों बांसिनानो थावनि मुवा बानायनाय बा बायदिसिना हाथाय बाजारावबो थावनि थावजों बानायनाय बेसाद मुवाफोरखौ जों बांसिन जानायखौ नुनो मोनो जेराव जोङो ओ थावनि जोङो अनगायै जोङो जोंनि जिउखौ माने जायालासिनो थाव थावजों बानायनाय जिरादखौ जों जायालासिनो नोंथां। बिदिनो थावजों बेफोरबादि ओ गोबां जायगायाव बेफोबादिनो थावनि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबादि बेसर गायनाय जोङो थावखौ आबाद मावनानै गोबां मोनानसियानो मुलाम्फा जानायखौबो जों नुनो मोनो बेबायदिनो बेफार फालांगि बिथिंङावबो थावनि गोनांथिया जोबोदैनो जानानै जफैदों आथिखालनि हाथाय बाजाराव जों बायदिसिना रोखोमनि थावफोरखौ जों नुनो मोनो जेराव फांगियारि बिथिंङाव गासैबो गावबा गावनि ओ मुलाम गावबा गावनि आंखालखौ लुबैनायखौ सुबुंनो थाखाय बेबायदि आबाद मावनानैबो जायो नोंथांङा आंङो खिनियावनो नोंथांनिसिमबो एसे बे थावनि सोमोन्दैनो नोंथांनिसिमबो आंङो फोरमायना होनो थाखाय आं नोंथांखौ खावल हरबाय नोंथां औ नोंथां औ नोंथांङा बो एसे
औ नोंथां बुंनायफोरानो नंगौ गासैयो ओ जोंङो थावखौ जोंनि सानफ्रामबोनि लाइफआव जोबोद गोनांथि थाव नंङा नंङाब्लानो जोंङो मायबा मोनसे संनानै जानो हाया बा जोंङो बिदिनो थाव नंङाबा जोंङो जानो सुखुवा एवनाय नंङाबा बा थावखौ जोंङो बाहायो बिदिनो जोंङो गोबां बाजाराव गोबां थाव मोनो ओमफ्रायो खम बेसेन नि थाव‌वा नायाव खद नंङा बा बेखौ जायोब्ला गाज्रिसिन बि बिदि जायो थावनाया खम बिदि आरो बुरजा बेसेननिया जानायाबो मोजां थावनायाबो थावनायाबो बुरज जा बेफोरबायदि जायो नाथाय बेफोरखौ जोंङो जेसेबांनो बाहायो जोंना एसेबांनो जोंनि देहायासो गाज्रि जालांबाय थायो ओ जोंङो नुनो मोनो ओ नोंगौ खम बेसेनावबो जों थाव मोनदों नाथाय बे बेसेननि ओ थावआ बारा मोजां नंङा जों खौ बेराम आजारसो जाहोसिननायखौ जों नुनो मोनो बा जों खोनायो बेनो बेबायदिनो थाव खम दामनिखौ जों लायोब्ला माबा आथिं सानाय खर' सानायफोरसो बांसिन जानाय होननायखौबो जोंङो खोनायो बिदिनो जोंङो जों बेफोरखौ बांसिनलि ओ जोंङो बाजाराव बायालासिनो बा जों बेफोरखौ जों जुदि न'आवनो जों गायनानै लानो हायो हायोबा बा जों जों न'आवनो जुदि ओ बेखौ फेरेरनानै लानो हायोब्ला जोंनि थाखाय मोजां जोंनिया फैसाबो थांनाय नंङा बा फैसायावनो जोंङो गोबां थावबो मोननो हागोन बेफोर खौ माबायदि मोनो बुंबा जोंङो जों गिबियावनो जोंङो बेसर जोंनि बेसर बिनिफ्राय सान बिबारनिफ्राय जोंङ बिबारखौ मोननो हायो।
औ औ
हायो ओ बेसरखौ जोंंङो गायबाय बिनि ओमफ्राय गायनानै जेब्ला बे बेसरखौ जोंङो ओ बे बेसरा बिबार बारनानै ओमफ्राय ओ फिथाइ थायबाय बा फिथाइ जाबाय
औ औ
समाव बेखौ जों हाना ओ लाबोनानै न'आव लाबोयो बेनि फ्राय बेखौ मारान होग्रा मेसिन बा ट्रेक्टरजोंबो होयो मारान होनानै जा बिनि बेगरखौ जों एक्स्रा खालामो बे गरखौ फिसा खालामनानै जों बेखौ औ बबबा बस्था बा बबा जों दोनथुमग्रा जायगाफ्राव दोनो बेनिफ्राय फ्राय जोंनो जेब्ला थावनांगौ जायो अब्ला जों बेखौ सान्दुङआव जोङो बेखौ सुनानै फोरानो बे सुनानै फोराननाया जेब्ला मोजाङै रानो अब्ला बेखौ जोङो थाव फेरेदग्रा जा लांनानै जों माने बेखौ फेरेदनानै लाबोयो आरो बेनिफ्राय फेरद नानै लाबोनानै बेहाय बे बेसरनिफ्राय जिखिनि थाव ओंखारगोन बे थाव जानाय लोगोसे न बेसरनिफ्राय जिखिनि बेनि बे बेसरनि बिगुरा थागोन बेखौ जों बेसोर साख्रि बेसोर साख्रि जोङो बे दखानिफोरनोबो जोङो फाननानै फैनो हायो बबेबा जों बे दखाननिफोरनो फाननानै फैयालासे जोंनि हाखर फोराव सों थुरि होयोब्ला बेफोरो मोजाङै जायो आरो नाफोरा बेफोरखौ जाहायो बेनिफ्राय बेफोर नाफोरा बेफोरखौ जानानै मोजाङैनो देरो बेबायदि बेफौरबायदिनोया जों जेसे हायो जों जुदि सानबिबारनिफ्राय जों
औ
जोंङो सान बिबारखौ मोजांमोनबोबाय ओमफ्राय बेनि बे सान बिबारनि बेगरनिफ्रायबो जों थाव मोनबाय मिथिंगाखौबो जों समायना
औ
जायो आरो नोंथां
औ औ
औ नोंथां
औ नोंथां नोंथांनि खाथि खालायावबो बेफोरबायदि माने थावनि आबाद मावनायखौ नोंथाङा नुनो मोनदों नामा नोंथांनि खाथि ओनसोलफोराव
औ नोंथां औ औ औ नोंथां औ नोंथां औ